नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो नोंथाङालाय
आंबो नै नोंथां ओ ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ
नोंथांमोननिजों दाथ' दैज्लां बोथोर ओरै बै ना हमनाय। माबोरै सोलिगासिनो दङ नोंथां ना हमनाय आरो नाफोरखौ माबोरै मोननो मोना नैबे दै दैज्लां बोथोरनि समाव। एसे फोरमायहरलाय नोंथां माबोरै नाफोर हमनाया।
औ नोंथां ना हमनायाथ' माने जोंनि गेजेराव। दंखायोआानो हा जोङो बेफोरबायदि नाखौ नायगिरनानै जानो माने मोजां मोनो। हाग्रायाव बा दैयाव। बेबायदिनो ओ दै एसे एनै देरोबला नाथाय जोङो माने गोबां नाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। औ साननैसो सिगां औ। माबा मा। ओ गोबां मोनदोंमोनलै नोंथां माने न मोनदोंमोन आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
माने दैया देरदोंमोन बा बान दैबाना जादोंमोन माने गोबां अखा हानानै बैयावहाय माने मा जादों बे सोरनिबा सोरनिबा न'खरनि फुख्रिफोरखौ लोमसावबोदों माने बे लोमसावनायजों माने बिसोरनि हगारनाय नाफोरा बायदिसिना रौ मिरगा कमरका बेफोरबायदि नाफोरा माने गोबां फैदों आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो बे आस्रा जे बायदिसिना जेफोरजों जोङो सारनानै गोबां मोनहानो हादों आरो बे दुब्लिफोरावहाय ओमफ्राय जोङो बे माबा सिखाफोरजोंबो देनानै जोङो हमदों आरो दुब्लि फोथाराव बेबादिनो गोबां ना मोनसावदों। ओमफ्राय दाबो जोङो माने गोसो जाब्लानो बे दै एसे एनै थानाय ओ दैफोराव थांनानै माने जेखाइफोरजों हखांनानै लायोब्लानो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो लायदोंबो बा लायनानै जायो जोङो मालाबा समाव ओ ओं ख्रि संनो थाखाय जेबो गैयाबाथाय ना बेदर बेबायदि मालाबा जानो लुबैयो नङा होमबा दैज्लां बोथोरावथ' आरो एसे ओ खामानि मावनाय खस्थ' थ' मावनायजों माने एसे मोजां ओंख्रिफोरजों एसे बोलो जानायनि जानो लुबैयो। बेबायदि माने लायनानै जोङो मैथाफोरजों थेब्रे संनानै जाफैयो आरो नोंथां।
नंगौ ना नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि साइडजों बै फुख्रिफोर गोबां दंसोगारो नामा नोंथां?
नोंथांथ नंगौ नोंथां नंगौ माने जोंनिथिं बुंनो थाङोबा ओ गोदोआव बियो माने बिलोमोन आरोना मोनसे जोंनि लामा बा न'फोर न' जिंजोंनो बोहैलांनाय मोनसे बिलो दङ'मोन नाथाय बे बिलोआ सिगाङाव गोबां दै फै फैयोमोन नाथाय फैयै फैयै दायो दैया एसे खमैहैबाय
औ
बे दै खमायनाय लोगो लोगो माने मा जाखो गावबा गाव नि बिगोमाफोरा मा ओ गासैबो माने माथावरि होनानै फख्रि बानायजोब्बाय आरो ना नोंथां। माने गासैबो फख्रि जाजोब्बाय माने गोबां दङ' जोङो ओरै लामा सेर सेर सेर थाङोब्ला जोङो फख्रि नुजोबो आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बुहुद गिदिर गिदिर ओ बिगाथाम बिगाब्रै बा बिगानै, बिगासे बेबायदि फुख्रि नुनो मोनो आरो औ
नोंथां बैफोर फुख्रिफोराव ओ माबे माबे माबायदि माबायदि नाफोरखौहाय दोननाय जायो नोंथां बे फुख्रियावहाय?
औ औ जोङोथ' ओ सरासनस्रा मोननाय जेरै- रौ, मिरगा, कमल काफ ओमफ्राय सिलभार, ब्रिकेट
औ
ओ बेबायदिनो ओमफ्राय ओ बै साइनापुथि होननाय ओमफ्राय जोंना आथिखालाव जोङो मालाबा मालाबा बै सान्दा। ओ पामप्लेट होनाय होननानै। नोंथां बे दाथ' गोजा गोजा दुलुर दुलुरा बेखौबो हगारसै आरोना मालाबा मालाबा। समाव ओमफ्राय माने बैफोरबायदि नाखौनो बांसिन। हगारो आरो दा जोंनियावहाय।
उम होम होम
बेबायदिनो गोबां मुलाम्फाबो जादों बेखौ। ना फिसिनानै माने गोबां रां खामायनो हायो माने खामायनो हादों गावनि न'खर खौ मोजाङै दैदेननो हादों आरो बेफोरबायदि।
नंगौ नंगौ।
ना फिसिनानै आबाद खालामनानै। औ। नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलिदों नोंथां बे नाफोर हमनाय एबा दाथ' दैज्लाङाव जोंना। ना हमनाय हुदाया दंखायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बुंनो थाङोबा जोबोद मोजां नोंथां। दानि समावहाय बेराफारसेथि जोंनिथिं ओ ना हमनाय होनोब्ला बेराफारसेथिं जोबोद मोजां ओमफफ्राय बेराफारसेथिं। माने खहाबो नोंथां जोंनिथिं बे। दैफोरा दानि अखा गोबां हानायनि जाहोनाव दैया। ओ जोंहा भुटान खाथि नालाय गोबां दैया देरबोनायनि। थाखायनो माने ओ माखासे गामिफोरा। खुरखालाबायजोबदों आरो बेजों लोगोसे जों बुं। नानि बेलायाव होनोब्ला नाखौ ओरैबायदि मोनो नोंथां जेब्ला दैया। अखानि बिबांजों एसे गोबां फैयो अब्ला। साफायावनो बै आस्रा जे जायखौ नों थाङा बुंलांदों बाय बै फासिजाल लाफिफोरजों। आरो मुसारिफोर होथेनानै दै गेन्दा जानाय समाव थाङोब्ला नोंथां जा जोबोर ना मोनो नोंथां बै ना खान्दा ना सलथ'खा होनोना। नै। नै बेफोर नाखौहाय ओ गैयाबाबो नों ओ से घन्टा, नै घन्टा, थाम घन्टा बेफोरबायदि जाथेयोब्ला ओ हमनानै लायोब्ला ओ नों साफ फायावनो बा के जि एबा जि के जि गाहाम मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओरैबायदि माने भुटान हादोरनिफ्राय दावबोनाय होननानै बुंनांसिगोन आरो नोंथां। माने जों बुंनानै बुंनो थाङो माने भुटान हादोरावहाय नाफोरखौथ' ओ सिथारनानै जाया नालाय नों थां, बेनिखायनो एसे अखा हानानै दैया एसे बारा जाबानो उसिनानै बैनि बैजोंनो फैफायो नामा नोंथां। बिदि आरो नोंथां आरो नंगौ औ आरो दै होनबाथ' दाथ' नै माइ गायनायनि समना नोंथां, माइ गायनायजों लोगोसे बै माइ गायनायनि दैया ओ लासावहाय जमा जानानै थाहैयोना नोंथां। नै बेफोरावहाय बै खखा, सेन नैबेफोरखौ सानानैहाय माने बेयाव बेफोरावहाय नास्राय ना नाङो आमफाय बालाख'वा बालाबोथिया, थेंगोना नै बैफोर नाफोरा नाङो आरो नोंथां। बेफोरखौ दाथ' सुरु जाबायानो नै नोंथां बेफोरबायदि दा नांजेननाया जोंनिथिंहाय। माने माइया गायगासिनो नालाय नोंथां।
नंगौ।
बेफोरबायदि नाया नांगासिनो आरो। आरो जोंनिजोंथ' दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बै ओ फख्रिफोर गिदिर गिदिर जावनानैहाय ओ बेफार फालांगिफोरनि फारसे ओ सोलिदों होनदों नोंसि-नोंथांमोननिजों ना थाय जोंनिजों ओ बेफोरबायदि बांद्राय गैया नोंथां। बै जोंनिजोंहाय
आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां गैया, फख्रि होनोबा जोंना खालि बैखौल' नुयो बांसिन ना मागुरखौ। मिथियोना नोंथाङाबो बे खालि बे नोंगौ नोंगौ थायलेण्ड मागुर ओ।
औ।
बे ना मागुरखौल' फुसिनायखौ बांसिन नुयो आरो नोंथां जोंनिथिं।
औ।
खौल' बै माखासे खम्बल काथ, रौफोरखौहाय बारा ओ फुख्रि गेदिर गेदिर जावनानै दोननायखौबो नुवा आरो नोंथां बांसिन।
औ नोंथां।
साफा सानै साफा सानैल' दोननायखौ नुयो आरो नोंथां बेबो ओ बेफार फालांगिनि थाखाय नङा न'आव जानो एबा एसे एनै फाननानै बानलु संख्रै जानो नै बेफोरखौल' नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
आरो ना हमनाय बुङोब्लाथ' जों माखासे आइजोफोराबो दा नैबे दैज्लां सिजोनावहाय जोबोद गुरनानैहाय माखासे गोबां नाफोरखौ ओ सोरबाया गावनि जानायनि फोथिसे जानायनि बाराखौहाय फाननायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ औ
गोबां रोखोमनि नाफोरखौहाय मोनबोनायखौ नुयो आरो नोंथां जेरै हिनजावफोराथ' बुंनो थाङोब्ला अखा हाबाथाय फुङावनो बेरे-फुंजानि ओ माखासे आइजोफोरा साइकेल लायै बै दैमाआवहाय गुरनानै लायो आरो नोंथाङ जोंनिथिं
औ
खबायाइफा गाहाम मोनबोयो खबाइ गोदोनाफा गाहाम साफायावनो गुरनानै जेखाय
ओ नोंथां
जेखायजों गुरनानै लायो नोंथां जेखाइजों माने जोंनिथिं बैफोरो बन्द' जाबायना नोंथां बै ओ सिगांथ' बै मुलि होनाय ओमफाय बै ओ कारेन्टजों कारेन्ट चेक होनानैबो जे ओ गोबां जायगाफोराव नाफोरखौ हमो नै बैफोर मेडिसिन होनानै हमनायफोरा जोंनिथिं माने गैया नोंथां बेखायनो दासिमावबो गुरनानै लायोबाबो नाफोरखौ मोनो आरो नोंथां
औ बे नंगौ नोंथां बे मुलि होननानै बुथारनायफोरा गाज्रि आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
मानोना नोङो माखासेया थैनानै ओ गोमागोन बा माखासेखौ जोङो मोनबोगोन बेबायदिनो दैयाबो गुब्लुं गुबुंले जागोन बेफोरबायदि आरो ना नोंथां माने हायोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो माइ माखासे ओ आइजेंफोरजों गुरनानै जायो जानाया जेबो नङा आरो माने गुरनानै जानांगौ
नंगौ नंगौ आरो खोनादों नोंथां बै ओ बेबायदि मुलि मोनजाफ्रामनाय ओ ना ओ कारेंजों सिट होफ्रामनाय नै बेेफोर नाफोरा माने फुवान खालामनो रोङानो नोंथां गला जानानै थायो
जागोन नोंथां जागोन बियो मानोना मोनसे बिस गोनां जाहैबाय नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
बेबायदि माने गोबां खहा खालामनायबो जायो आरोना नोंथां नोंथां जोङो माखासे फोराथ' ओ थैनानै मोनबाय नाथाय माखासेफोराथ' थैयालासेनो आदा मारा जानानै अ बा आद्रा थैफ्रामनानै बिसोरो खारनानै थांनानै थायो बैफोरो जुदि फिसा होनो रोङाब्ला जुदि बिदै दैनो रोङाबाथ' खौ जोंना जोलैया बारयनाय नङा माने जोङो उनावहाय बेखौ माने बे नाफोरखौ मोनजानायाबो गोमालांनो हमो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन दे
अके जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां